औ खोनादों औ
औ नोंथाङा बोरैहाय दङ
औ दोङो नोंथां जिरायनानै दङ नोंथां
अ बिदिब्ला आं नोंथाङा आंखौ मानो कल खालामदोंमोन बा
औ नोंथां जोङो एसे औ माबानि फोरबोनि बागै एसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथां
नोंथां सावराय जागोन
औ नोंथां जों फोरबो बुङोबाथ' जोंनिया ओ गोबां रोखोमनि फोरबो दङ जोंनि ओनसोलाव एबा जायगायाव ओ जों फोरबो फालिनाय हिसाबै जोङो बैसागो मागो काति बेफोर फोरबोफोर जोङो ओ जोबोरैनो फालिनायखौ नुनो मोनो नोंथाङा ओ बैसागो फोरबोनि सायाव एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां ओ बुंनो थाङोब्ला फोरबो होनब्ला जोंहा फोरबोआ गोबां रोखोमनि दङ बावैसो नोंथाङा बुंलांखाबाय नङा होनबा ओ जेरेयै बरफ फ्रा जोंहा गुबैयै बैसागु बो फोरबो बिनि उनाव बो‌ ओम मागो फोरबो बेहाय जोंहा गोबां रोखोमनि फिथाफोर जायो ओमफ्राय काति फोरबो जेरै कातियाव दा ओ माइ गायखांनायनि उनाव जेब्ला माइया गोरलै ओंखार जेनो बेफोरखौ माने काति फोरबो होनना फालिनाय जायो आरोना
नंगौ नोंथां
जों लोगोसे जोंहा बैसागो ओ बैसागो बुंब्ला जोंहा माने बैसागुखौ गोदो गोदायनि फ्रायनो माने बर'फ्रा मान माने जोबोर गाजा गोमजायै फालिबोखायो नङा होमबा
औ नंगौ नों नोंथाङा बै बैसागु बुङोबा थ' जोंनिया गिबियावनो मोसौ बैसागो जायो नङा होन नोंथां थां बै मोसौ बैसानि बागै औ बैसो औ मोसौ बैसागु बागै एसे फोरमायनाय
औ बुंनो थाङोब्ला माने जोंनि बर'फ्रा माने बैसागुखौ मोननै बाहागो राननो हायो राननाय जायो आरोना जेरैहाय जों गिबियाव मोसौ बैसागो लायो बिनि उनाव माने मानसिनि बैसागो आरो
उम बेनि उनाव आरो बायदि बायदि रोखोम
माने मोसौ बिस बैसागो होननानै बुंब्ला जोंहा सैथ्र दाननि माने जोबथि सान एबा दिनाव जोङो मोसौखौ थुखैनाय जायो आरो ना बेहाय जोंहा मोसौ थुखैनाया गोबां रोखोमनि फिथाइ सामथायाइ नांगौ जायो आरो जेरैहाय ओ लाव फान्थाव दिग्लिलिथि हालदै थाराय बेबाददिनो गोबां फिथाइ सामथाइफोर नांगौ जायो बैफोर फिथाइ सामथाइखौ जोङो जेब्ला मोसौ थुखैगोन ना बेनि सानसे सिगाङावनो माने बुथुमनानै लाखानाय जायो आरोना जेब्ला जाय दिनखालि जोङो मोसौखौ थुखैगोन जोंहा बे दिनखालि माने फुङावनो सिखारनानै माने बेफोर फिथाइ सामथाइफोरखौ मोजाङै सुना लानानै माने जोङो मोनसे आइजेंआव हानाय जायो आरो
नंगौ नोंथां
बिनि उनावहाय जोङो बेफोर फिसा फिसा खांनायनि उनाव फिथाइ सामथाइफोरजों लोगोसे बेखौ जोङो मोनसे आरुंजोंबो जोंनिया माला सुनानै जोङो बबेबा दरज उखुमाव थेबनाय अबेबा दरजानि मोखाङाव बेफोरबायदि जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो माने बेफोर जोंहा गोदो गोदायनो फ्रायनो दंखायो जेरैहाय जोङो बेनि उनाव जोंहा मोसौखौ जोङो फोथाराव लांनानै जाम्फै एबा नालाफोराव थुखैहैनाय जायो आरो
नंगौ नोंथां
जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंहा खुगा मेथाइ दंखायो जेरैहाय लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एरबाय था बि माने खुगा मेथाइया जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो माने सोलिबोखानाय नङा होमबा ओमफ्राय ओमफ्राय जोंहा बुंनो थाङोब्ला बे खुगा मेथाइजों लोगोसे जोंहा अ फोथाबो फुननाय जाखायो जेरै बेखौ साराय एबा खान्थानि हांगारनिफ्राय हल'नानै जोङो फोथाखौ फुननाय जायो आरो ओ जेब्ला ओ बे फोथ खोथाखौ मानो फुननाय जायो होनब्ला जोंहा गोदो गोदाय जेन न'नि बिगोमाया अरनबारिफोराव मोसौखौ होना हरबाथाय हगारना हरबाथाय माने मोसा लग्राफोरा जानो नागिरोमोन जेन बिदि फुरथा फुननानै फाख्रा खालामना हरबा जाया माने बेफोरबायाददि निस्सय फोथायनानै जोङो माने बिदि दासिमहालागै माने नेमखान्थि दङ आरो ना बेजों लोगोसे जोंहा मोसौ थुखैयै खालि मोस सोखौ उदांयै हगारसार साना होनाय जायो बेजों लोगोसे मोसौनि फागा एबा दुरुंखौबो गोरानै बाहायनाय जायो थिग बेबायदिनो मानसि बैसागु जेरै जों मान नि बैसागोनि सेथि खालाराव जोंहा गामिनि रायजो राजा गासिबो खौ खौसेथि जालायनानै माने जोङो जोंनिख्रुइ गेदेर खौ ओ बोर लानाय जायो आरो उन्दैफोरखौ अननाय होनाय जायो आरो थिग बेबादिनो आरो बैसागुआव जोंहा गोबां रोखोमनि मिथिंगायाव मोननाय मैगं थाइगंफोरखौ जानाय जायो आरो ना जेरैहाय गोखा गोखै जानाय बुङो जेरै खुंखा दिंखिया माने मिथिंगायाव जि रोखोम नि मैगं थाइगं मोनो सेजौसे था मैगं थाइगंखौ जोङो जानाय जायो आरो बेखौ मानो जानाय जायो होनब्ला जोंहा देहा सोलेरफोराव जेन जोंनि जिनै डान एबा दिनै मासाव ओ जेबो बेमार आजारफोरा सोमजिया सानाय सुनाय बिनि थाखाय जों जानाय जायो जायो आरोना
नंगौ नोंथां थार
मानो जों बै जोंनि ओनसफ्रावथ' बैसागु बेबायद नो फालिनाय जायो जेरै जोङो बैसागुआव जोबोद ओ उन्दैनिफ्रायनो बोराय बुरै गासिबो ज' जाना माने ओ रंज जा बाज जा दिनखौ बारहोयो जोंनि ओनसोलफोराव जिनै ओ स्नि सान एबा हाबथासे सान बैसागुखौ लाखिनाय जायो आरो बेयाव जोंहा गोबां देलाय मालाय ना बेयाव गोबां रो खोमनि दामजु देग्रा बर' फोरनि दोरोङारि हिसाबै जेरै जोंहा खाम सिफुं जथा सेजा थरखा बेफोरथ' थाखायो नङा होमबा
नंगौ नोंथां बेफोरखौ जोंनि जायगायावबो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो खाम सिफुं सरजा बेबायदिनो हारमुनि आरो
अ औ
बुंनो थाङोबा सिफुं बेफोरखौ जोङो गोबाङैनो बाहायनाय नुनो मोनो आरो आ जोङो माबा खाम सिफुं सेरजा बेफोरखौथ' जोंहा ओ जि आइ टेकबो मोननो मोनबाय न नोंथां खोनादोंना नोंथाङा
ओहो नोंथां खोनायासै आं खनसे बुंफिननो हागोन ना
औ माने खाम सिफुं जथा बेफोरखौ जोंहा आ जि आइ टेकबो आ मोननो हाबाय नोंथां
औ नोंथां थारैनो
औ बिदिनो जोंनिया बैसागो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंनिया बैसागु बुङोब्ला सेंग्रा सिख्लायानो जा एबा बोराय बुरै बेफोर गथ' ओ गासैबो औ बेबायदिनो जोंनिया माने बे गोदान बोसोरखौ जि थु बरायनायबो जायो बेयो स' बेनिखायनो जोङो गासै गासैयावबो ओ रंजानायखौ गोबाङैनो नुनो मोनो आ बोरायानो जा एबा बुरै गासैखौबो जोङो न'खर न'खर थांनानै ओ मोस मोसाहैनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बै न'खराव थांनानै जेब्ला मोसाहैगोन बै न'खरनि मानसिया बै ओ मोसानायफोरनो ओ गोसो जानानै जि एसे एला रां एबा जोङो माइरंखौ हरनायखौ नुनो मोनो नों थां बेबायदिनो जोङो औ औ बेबायदिनो जोङो बैसागो मागिनायखौ ओ नुनो मोनो बेखौ ओ
नंगौ
थाङोब्ला जोंनिया गथ' उन्दै उन्दै गथ'फोराबो बेबायदिनो जोंनि ओ बर' र'निनो गानग्रा दख'ना आरो ओ गामसा आरो लोगोसे आर'नाइ बेफोरखौ आरो जोंनिया दामग्रा दुग्रा दामग्राफोरखौ लानानै जोङो ओ बेखौ मोसानायखौ नुनो मोनो नोंथां नोंथाङा नोंथांनि ओनसोलाव मा रोखोमनि ओ गाननानै
औ औ नोंथां औ थारैनो बुंनो थाङोब्ला जोंनि ओनसोलफोरनिथ' बैसागो जिहेथु नङा होनबा बे बैसागुआव ओ जेरै हिनजावफोरा द खना गोमो फास्रा स्रा गोजा बेबादिनो देलाय मालायै माने फोथा फुननानै बिबार आरि लाना माने जोबोद साखोन सिखोनै मोसायो आरो हौवासाफोराबो थिग बेबादिनो ओ गामसा गोथां गस्ला गुफुर आर'नाइ आरि लानानै माने जोबोद रंजा बाजा ओ माने बेखिनिस जोंनि खाथि खाला ओनसोल फोराव रंजायो जेरैहाय जोङो खायफा खायफा न'खराव हाबनानै जोङो खायफा गिदिरफोरखौबो ओ सनमान खुलुमनानै मान बावनानै जायो बेजों लोगोसे माने न'खरनि बिगोमाया जोंनि मोसानायफोरखौ मोजां मोनना खायफा खायफा माने गावसोरनो गोसो बादि अन थोब हरनाय जायो आरोना जेरै गोसोबादि माने खायफा माइरं हरो खाय बिफा फैसा हरो बिदिनो गोबां बेबायदि अन्थोब हरनाय जायो बेफोरखौ जोङो जि हरो माने बेखौ नाजावनानै लाबोनाय जायो आरोना बिदिनो मोसायै मोसायै माने जों बेफोर मोनबोनायफोर खौ माने दोन्थुमो बेजों लोगोसे जोंहा उनावहाय जोबथारनायाव जोङो माने ओ जेरै गासैखौबो ज' बेफोर मोननायफोरखौ माने लावखार ओंखाम जानाय हिसाबै बाहायनाय जायो आरो ओ बेजों लोगोसे जोंहा बैसागुआव आथिखालाव जों बैसागु जों लोब बा लानानै गोबां गोबां माने माबा फांसन ओ फांसन खुंनायखौ नुनो मोनो आरो जोंनि ओनसोलफोराव थिग बेबादिनो बेफोर फांसन बेसे सागोजों लोब्बा लाना खुंनाय ओ बे बेफोर माने जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिनाय बेफोरबायदि बिदि नेम नङामोन बेफोरो माने दा बावैसो ओ जेनेबा ओ सोलायनाय नुनो मोनदों आरोना
नंगौ नोंथां थारैनो
फोर बे फांसन खुंनायफोराव जोंहा गोबां गियान सोलोंनो हायो जेरैहाय जोङो बेयाव उन्दैनिफ्राय गेदेरसिमालागै थुनलाइयारि बादाय लायनाय आरिमु बादाज्लायनाय जेरै मोसानाय रोजाबनाय खननाय बिदिनो गोबां रोखोमनि दामग्रा देग्राजों लोगोसे जोङो बेबायदि खारनाय बादायलायनाय हरखाब बुंनाय बाथ्रा दानसथेलायनाय बेफोरखौ नुनो मोनो आरोना बे बेफोरनिफ्रायबो माने उन्दै सासे गथ'आ माने गोबां सुबिदा मोननायजों बेफोर बुंनो हानायजों लोगोसे गोबां साहस मोनो एबा थुलुंगानाय मोनो बिदिनो जोंना सेथि नैथि बिदिअ लाखिनाय जायो बेफोरनो माने गोबां बान्था होनाय जायो आरोना बे बेफोरजोंबो माने उन्दै गथ'फोरा माने गोबां बेबायदिनो हेफाजाब मोननायजों लोगोसे बिसोर गोबां थुलुंगाखांखाङो बेफोरजोंबो माने जोंनि मोनफा मोनफा गियान होननानै बुंजायो आरोना अब्लाबो माने गोदोनि बैसागु ज दानि बैसागुजों गोबां फारागथि नुनो मोनो आरो नों बिथांमोननि ओनसोलाव बेबायदि नोंथांमोननि ओनसोलाव बेबादि बैसागोजों लोब्बा लाना फोरबोआरि खुंनाय जायो नामा
नंगौ नोंथां नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंनिया बैसागो बोथोराव एबा जि बैसागो मास मोनसे थायो बेवहाय जोङो गुबुन गुबुन दिनफोराव जों बेफोरखौ खुंफुंनायखौ नुनो मोनो आरो जोंनि नोंथाङा बुंनाय बायदिनो बे जोंनिया सोलायनाय नुनो मोनबाय बेवहाय जोङो गोबांखौनो दानिया जोङो दामग्रा देग्रा जि गोदोनि खाम सिफुंखौ बाहायालासेनो जोङो औ बक्स बायदिसिनाफोरखौ बाहायनानै जोङो मोसानायखौनोबो नुनो मोनो नोंथां
औ
औ नोंथां दे बिदिब्ला नोंथां नोंथां समाबो जाबाय बिदिब्ला लाखिथ'नोसै नोंथां